औ खोनादों नोंथां औ औ ओमफ्रायो दायो मा खालामबाय दं नोंथाङा
दा आं ओरैनो दं दा जोङो मो सानायनि बागै सावरायनोसै जागोन ना नोंथां
अ अ जागोन दे नोंथां
औ औ दा मोसानाय होनबा मोसानाया जोबोद रोखोमनि थायो क्लासिकेल डान्स थायो आरो मडारन मदार्न डानस थायो आरो बिदिनो बायदि बायदि थायो आं मोनथिजोबा एसेबां जा मिथिगौ बेखौ बुंसै क्लासिकेला बेलेग जायो माने मोसानाया
औ
मदारनजों गोरोबा आरो क्लासिकेल मोसानाया क्लासिकेलाबो बिदिनो दुवेलबो जायो ग्रुपैबो जायो सिंगेलैबो जायो आरो ना औ नोंथाङा जेनेबा क्लासिकेलनि बागै मा मा मिथिगौ खोनन्थानो
आंथ' कालसारनि सोमोन्दैहाय बारा जेबो मिथिया आरो नोंथां जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहायो जाखिनि मोस मोसायो मानि बेफोरखौल'नो आङो मिथियो जेरैहायो जोंहा बर'आवहायो बागुरुमबा मोसानाय दाउस्रि देलाय मोसानाय गोबां दङना बायदि बायदि मोसानाय आं बेफोरखौल' मिथियो आरोखि औ ओमफ्रायो बाखि आं जेबो मिथिनाय जाया
उम
अ ओमफ्राय नोंथाङा बिदि मोसानायनियाव गायोबो आरो गुबुन मा मा मोनथिबावो एसे
औ मोसानाया अ मदार्ननि दानि मदार्ननिखौ बुङाखैना? मदार्ननिया बिदिनो गोदान गोदान मेथाइ जेनेबा रमान्टिक ओमफ्राय बेफोरदि आरो बेफोरदिखौ बुङो मदार्न मोसानाय डुवेलबो जायो सिंगेलबो थायो बिदिया
अ अ
बिदिखौ कम्पिटिसनाव बांसिन सोलियो एफोरो ओ मोसानाया आरो श'फोरावबो सोलियो लाइक ओ जेरै थयेटारफोरावबो इनिफ्राय बिदिनो श' थायोना बिदिनो मोसानाय बेफोराव जायो औ मदार्न मोसानाया ओमफाय क्लासिकेला अ फांसन एर बिदि जायो बे क्लासिकेल ना थायो ओ फांसनफोराव जानो नागिरा बिदि इभेन्ट माबाफोराव जायखिाया ओम आजिखालि कमपिटिसनावा बांसिन सिन जायो आरो ओम बादायलायनायाव औ आरो गोबां रां खामायनो हायो बेजोंबो मुं खामायनो हायो आरो मोसानानै मुंदांखा जानाय आरो ए औ एक्ट्रिसबो जानो हायो फिल्मफोराव खामानि मावनो हायो बिदिनो एक्ट्रिस रलबो मोनलांनो हायो बिदिनो मोसाबाय थायोबा मोजां जायोबा नोंनि मोसानाय नाया जुदि बिदि आरो जोबोर मोजां जायो मोसानायाबो आरो देहाफोराबो थिग थायो मोसाबा
औ औ मोनसे प्रेक्टिस बायदिसो जाबाय नालाय बेयो औ औ औ ओमफ्राय बे मोसानायनि गेजेरजोंहाय जेनेबा गावनि हारिखौबो सिनायथि होनो हाबाय नङा होमबा औ बेबायदि औ औ जोंनि थाखाय जोंनि बर'नि थाखाय बुहुत मोनसे मोजांना बियो
औ औ बर'निल' नङा जोंना गासैनिबो थाखाय औ
ओमफ्रायो नोंथाङा आरो मा मा मिनथिबावो
ओमफाय दायो मायावबाफोर मोसाफेरबाय नामा ओरैनो कलेजफोराव स्कुलफोराव
ओरैनोथ' कलेजफोरावहायो मोसाबाय आरोखि मदारननि ओ जों ङो कलेजफोराव बेहायो थांजेनोबा प्रेसार्स होननाय मोनसे प्रग्राम जायोना थ' बेयावहाय आङो पार्टिसिपे ट खालामखांबाय आरोखि बेल'नो आरो बाखि
औ बे बाथ' बिस सायाव नोंथाङा बान्था मोननाय ना मोनदिया
बानथाखौथ' आं मोनदिया जास्ट ओरैनोल'नो पार्टिसिपेट खालामनाय नालाय थ' आं प्राइजनियावहायो पार्टिसिपेट खालामाखैमोन आरो
औ स्कुल ना कलेजावमोनथाय औ कलेज औ प्रेसास नालाय
कलेजावहाय औ
ओ मानसिफोरनिफ्राय मोजां मोननाय जासि हरदोना हरा मोसानायखौ नुनानै
औ औ मोजां मोननाय जासिहरदों बयबो
औ
औ आरो बयबो मोसानानैहाय मोजां मोनदों औ गोसोखौहायो रेजेंनो माबा मोनसे औ आरो बयबो बिदि मोसानाय समावहाय बयबो रंजाफाबायना
औ आरो औ गोबावजों खनसे खननैल'सो जायो बेबायदि
औ औ औ औ गोबावजों खनसे खननै ल'नो ओमफ्रायो नोंथाङालाय मोसाफेरबाय नामा
औ आंबो मोसादोंमोन आगोलाव ओ डान्स क्लासबो लादोंमोन आङो बिदिनो मोसायोमोन आरो आंबो ओमफ्राय दा मोसानाय जाथ थाराखै बिदिनो ओ बांसिनानो बिदिनो आं दा रिल्सफोरावसो ओरैनो एक्टिंफोरनि बागैसो बानायलाबायो
अ अ अ मोजां दे मोजां नोंथां औ औ बेनि गेजेरजोंबो गावखौहायो सिनाय थि होनो हायो औ औ औ
आरो जोङो उम ओं जोबोर मोजां मोनो मोसानानै माने गोसोफोरखौ स्रां मोनो जेब्ला बुं बेनिखायनो मोसानोबो नांगौ गे जेर गेजेर रंजानोबो नांगौ
औ औ उम जों गेजेर गेजेर रो हायो जोंनि गेजेरावहाय जों रंजानाय मोसानाय बेफोरखौहाय लाबोखानांगौ जोङो
औ औ ओ मोसानाया बहुत रोखोम थायोना नो थां दहायनो होनखांबाय आं ना नोंथां जेरै जमा रंजानायाव मोसानाय
औ आरो औ हारसिङै रंजानायाव मोसानाय
अ बिदि बिदि मोसानाय गोबां रोखोमनि थायो
औ
मोसानाया मारे ओंखार
मोसानाया बेखौथ' आंनाव हाय नलेज गैया नोंथां आमफ्रायो नोंथांनावहाय दङबा एसे फोरमायनानै होदो दे
औ आंबोथ' एसां मिथिया बेनि बागै मोसानाया मारै जानाय उम ओ नटरास ना मा मोनसे दोङो ना बेयो मोसानाय बिसोर बेयाव अ बे मानि ओंथि आं बारा एसां मोन मिथिया आरो जायखिजाया इयो मोसानायनि माबा मोनसे
औ नटराज आरो सात्रिया दान्स बेफोर दंजोबो ना
औ
औ औ त' बे सत्रिया दान्स बे खौहायो भरत मनि बिथाङा दिहुनदोंमोन खोमा
औ जानो हागौ
औ औ
उम
क्लासिकेल डान्सनि सोमोन्दैहायो फरायसङोबा बेफोरखौहाय मिथिनो हाजोबगोन गासैखौबो पारफर्मिं आर्ट आव हायो औ फरायोबा आरोखि औ
ओमफ्राय दायो नोंथाङा इयुनाव आरो मोसाबावगोन ना मोसाबावला
आङो मोसानो सुबिदा मोनबाथ' आरो मोसागोन आरो औ मोसायालासिनोथ' थानाय नङाना आरो औ रंजानाय समावबो मोसागोन
औ
ओम
उम
नोंथाङा मोसानाय रिल्सफोर बानायो ना बानाया
आङो बानायो नोंथां बानायो सिगाङावहाय बानायोमोन ओमफ्रायो उनावहायो आङो ओ फरायनायावहाय एसे बेस्थ' जाबायना थ' द्रप थाथ'नाय जाबाय आरोखि ओरैनो आङो गोबावजोंहायो मोनसे मोननै मोनसे मोननै बानाय हगारोमोन औ औ ताइम मोनबा आरोखि आङो ओमफ्रायो उनावहायो फरायनायावहाय बिजि जानानैहायो थानायानो थानायसै आरोखि दाना थादावबाय नालाय ओहो दाना द्रप थादावबाय नालाय ओमफ्रायो बानायनानै हगारफिननो लाजिनाय मोनसै आरोखि दायो
औ बानायफिनबाव नोंथाङा जोबोर मोजां मोनगोन औ आगोलथ' नोंनिखौ नायोमोनबा गुबुन मानसिफोरा बिदिनो लाइकफोर हरोमोन ना फोर हरोमोन
औ औ बयबो होनबा बे टाइमाव यो एसे बिदिनो ट्रेन्डिं संफोरखौहायो बानायोमोन नालाय थ' बयबो नायसोयोमोन आरोखि लाइक कमेन्स बिदि सेयार बिदि जासोयोमोन दायोथ' आं गोदोसोनानैसो थाबायना अह गोदोसोनानै थानानैहाय आं दायो माबाफिनबा हगारफिननोबा आबलद होफिनोबा आं खौहायो बिदि माने नायनायसो नंला आरो जेब्ला आं हगारबाय थायो हगारबाय थायो अब्लासो एसे आपग्रेड जाफिनसिगोन
औ आरो नुबाय थानाय मानसिफोरनिखौसो बांसिन नायो ना मोसानायफ़रखौबो सिनायजालांनाय जायो होमबासो
औ औ
लाइक कमेन्ट सेयार बिदि नुयोब्ला जोबोर मोजां नाङो आरो न'
औ मोजां नाङो गोसोखौहाय माबा मोनसे गोजोननाय मोनखायो औ औ देरहानाय मोनो औ माने आंबो अ सानसे बिदि जाहैगोन आरोखि ना बिदि माबा मोनसे साननाय फैयो आरोखि
औ
बयबो अनसायनायहाय फैयोबा बयबो अनसायोबा औ
दायो नोंथाङा ओंखामफोर जाबाय नामा
औ जाबाय
अ मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रिया दालि आलु ओम नोंसिनालाय
जोंहा जायाखै दाबो जोंहा टमेट' ओमफ्रायो अमा बेदरसो
औ
अह मोनखांबाय दासो नोंथां संखांबाय आङो दासो
औ दा दसेथाना जाहैसै होनोमबा
औ औ
औ
दसे थाना जासिगोन होमबा दायो औ उन्दुसिगोन नामा नोंथाङा ना थाबायग्लांदों
दा उन्दु'वा आंनिया खामानि दं
अ आं।
खामानिखौ मावनानैसो उन्दुगोन आं।
औ - औ बोथोराबो जोबोर गरम ना औ जोबोद गरम जोंनि डिब्रुगरआवबो
औ।
औ
ओमफाय नोंथांङा जेबो जेरावबो बेरायनो थांथाराखै दा।
आंङो जेरावबोह बेरायनो थांङाखै मानि एगजाम दंङो नालाय? बेनिखायनो आं प्रिपेयार खालामबाय दंङो आरो खि
औ बि
औ औ बेनिखायनो थांथ'वासै आं जेरावबो औ उनफोरावहाय। आरो न'आवबो जोंहा दा दैलां बोथोर माइ गायनाय फुनायनि ना? बेस्थ' बेनिखायनो जेबो सोलाबासै आरोखि औ
दायो समाबो जाबाय जोंहा नोंथां औ औ गोजोननाय थाबाय दैे औ औ दे नोंथां। औ।
औ इनि कल खालामदोंमोन आं।